हेल'?
अखा हादों नोंसिनिथिं?
सान्दुंसो दुंदों माथो एसे।
जा द्राम द्राम गिर्जायाव थांनाय गिर्जायाव थांनायावसो दसे हाना होबायहाय।
मैया मोनायाव हानाय गारस्रायाखै माथो मोनायाव हानायानो। कारेन्टआबो थांलाय फैलाय। फुङावनो हाबदों जोंनिथिंजायना फास्थायावनो। गायखांबाय बाल गायनायालाय फैसायानो बिराद थांबाय। हो बर'फोरखौनो होदों। ए माबाखौनो बाथा बारिनिखौनो होदों एगार'जन। ओमफ्राय
गगाबो मोनफैबाय मालाय, गगा लानानै फैबाय दा हनै।
लानजाम गोलाव
ए
गिर्जायाव थांनो मोन आं दासो सोफैदों बिसब फैदों।
अ आलासियालाय माबा आलासि लायनो बेरायहैनायालाय सफैगोन दिनैनो ओमफायनो
इरायनाया थाङासैनो क'क्राझारावसो थांनानै फैबाय मैया मोनायाव हरावनो सो
ए
अबावबा सोरनिबा सोरनिबा गोथैसो नायना फैबायनो बावनो ग्रोब जाबाय।
ओ
नाम दंजोबखायो नालाय अबेबा क'क्राझाराव गोथै माबाग्रा दंबालाय
गैयाबालाय जोंनि बर'नि जोहोलाव माबाफोरनि अबस्थान बायदि माबा खालामनानै दोननाय दं दा ओरैनो फाइल्सजों माबानानै दोननाय आरो नामाम बानानै ओमफ्राय बिसोरलाय माजों फैगोन? अबायासो नोंखौ लायबाय स्कुटिजों।
मा जायो दैरु दैरबा फैसाखौ लांखोना माखो?
आं बावनानै दहाय गेर्जायाव लांफानानै हैबाय आङो मैया माबानायजोंनो बावस्राबाय आं हाखु दाखुनो। लांफादो माबायो बावो
ओमफ्राय फैसायानो थाइसेबो गैला नोंनाव
थायसेबो गैला दहाय ग्रुबावबो होनो मोनासै आं माबा माबा थ'नायखौसो आङो माबा खाख्रेबनावसो फासस' ला थनानै खांनायजों बै सुद आन्था माबानिजों होबायबा लनखौ हैनो मोनाखै माबायानो एफाराब थांबाय बा बेयावनो मारै मारैथाय ट्रेक्टर हालौनाय खौबो ट्रेक्टर हालौनायखौबो माबा सात बिगानि हिसाब होदों दाबल दाबल सात बिघा द्राय जाहैया ना डाबल डाबलबाबोथ'
दाखालि
ओ
सिला बिगुमै हरनाय दं आदस' बाहायथ नोबोलाय
र' आं माबानाव नाब्लिनाव दहाय बिहरना लादों थोआबा बाहायगोन आं
ए
दा बेयावनो थांखागोन दिनै थि-थिन हाजार नै दा आंनो बाहायनांगोनानो थोनायानो नङा ग्रुपनि बै माबायावनो आरो मिथिंआवनो माबायावनो थिन हाजारनि खाथियाव थांखायोना आंना ओरैनो
उम
सुदानो दुइ हाजार जाहां जाहैखायोना ओमफ्राय मुल हाजारसे होनाय जायो। गाबोन हैसै होनना बुंबाय आं बुरिखौ
ए
फैसा मिलायिनि
गायख'ना लानो हाबाय आराम जाबाय।
दसेबावनो ओमफ्राय साह लोंनानैबो दाबल दाबल थांबाय ना बिरादनो बेलासियावबो आरो जाग्रा होबावनागौ आं बावनानै बेलासियाव जानाय होनांला दां सानदों आंङो बावना थादों आङो। दा फुङावनो डाबल डाबल मोननै मोननै होखाबाय।
अ
दा बेलासियाव लायबावनांगौन जाग्राफोर। साम' खनदों दुब्लियाव ओंखार दोंमोन साम'बो खनदोमोन।
मोनदों?
मोनदोंमोन दा एसे फिसा फिसा ओंखारसोदोंमोन। सान्दुंआव ओमफ्राय खन माबा हायासै। उनावहाय दै फैनायजों माजों गोमाजोबबाय।
उम
बाबो जागासे मोनबोदो जाहा।
गायखांबाय मोजां जाबाय दा सान्थि जाबाय।
नाबो एसे सारनानै लाना फैबाय।
हा?
बाहायथ'नो ए नाब्लेनाव मोनोबाबो गथासो जायो बावैसो बावैसो लास
नैबाव थांखाजोबगोन दा हरनायावनो खरस सरस जानो दिगदार जासिगोनै।
खरसखौथ' मा होनबावनो।
भैरबखुन्दआवबो बेरायनो लेंबाय थादों फैसायानो जाल्ला।
फैसाखौलाय मा होनबावनो माथा गरमसो मोनसै आं। रैरुबनो फास्स' होबावनांगौसो गबाजों रायलायनो मोना।
होआ ओत माथा मारि जोबनांगौना हारसिं जारलाथार। खारोनानो थां थोराहाय थाथेरानो थांला
सलार लानो बुंहरगासिनो।
सलारखौसो बिग्राय
उम डकुमेन्टस होनानै दोन डकुमेन्टस होनानै गाव खालामना होगोन होनना। हा?
सहारालाय नों लाबानो बोराय बै बोरायानो खोन्थाना होनो माथो। बोरायमोनानो। गोसोखोनो होआखै जोहासो थाबाय थादो दा।
बोराय मोना खिथाना होनो मानि मावग्रा माबा दंना बोरायाथ' मावना होआ।
बोरायनि माबायावथ' मावग्रा दं दा सासे।
नैलाय बे बिग्रायानो मावो जोंना।
माबा मोनाबो बैसिनाबो बैयावबो मैया नुुहैदां लामा बोराय मोनाबो लगायनाय सलारखौ।
ए कारेन्ट बिल जायानोहाय सलारजों जायोनो।
सला खाले बिला खम थाङो आरो। फैसाया बिदिनो माबायो गासै ओमफाय हरबाय थानांगौ जों माजों उनावहाय फास लाख ना दस लाखसो थांलाय लाङो होननायसो खोनादां नोङो मान लि हरबाय थानाङोदि।
मानलि दस बोजोर मानलि दस बोसोर
उम दुइ हाजार दुइ हाजार उम बिदि हरबाय थानांगौदि। आ
दस बोसोर हरनांगौनो
माथो दस बोसोरानोथ' नों सादारन
बेनोथ' दा
मिथिखानायसो आं मा लांखायावनो मानसिफ्रा गिनानै लायाखैसो खायफा खायफा बांसिनानो आरो नों थिङाव होनायाव खामलांनायफोरालाय बेखौ बि गियोसो आं जोंना लगायनो सात गैया माबा गैया थिङावसो लगायनाङोना थिङाथ' दुंखावजोबो नों बेलेग जायगायाव नुवाखै नों खामलावनाय
उम
गिनांगौसो माबा नंदो नोङो खथ' न' खामलावनाय होदों बिराद न' खामलावजोबदों मानसिफोरना लगायना लानाया रैसुमै मोनाबोथ' थिङावसो लगायदोंना
हिथारानो साबसिन जैदा गरमखौबो थैज' हाया फांखाबो नांगौ फांखाबो नांगौ देनां राननाय समावसो जाहैनोसै
बे रोदोनो बिदि हरबाय थानाङाबानो
खुरनि रानबानो मोनहैगौमोन दा बिस बाइस हाजार फसिस हाजारावनो मोनो हा
आंना मोना बुंना लानायस जानोसै न लाबायो नों दाखै पन्सास साथि हाजारसो जानोसै
दा बै माबाखौ जमा दोनहैसैहाय डिसेम्बराव बायख'नानै लायनानै आंबो दोनफादेरनानै लाथ'नानै दोनफा देरफिननानैसो आरो बे माबा होफिननांसिगोन ना बेयो गोमोननिया
मिलायहैनाय नङा आंनाबो
होम
आंनाबो मिलायहैनाय नङा बेबो दोनफिनाबा
उम
फांसे गाहामथार बेखौ दोन दोन बनानै दोनफाफिननानै ओमफ्राय मानलि हरग्रोनाय खालामनांसिगोन नामा नंगासोनि आं
आं बख'ग्रोनानैनानै जिनद्रि माबानोसै गावालि बेंगाव सोनोसै बुरैखौ माबाला
बिसिनाव
बेखौ बख'नोथन हनै दा नोंना
एसे माखासे सिगां बुसदो राननाय मानाय फोरखौसो
उम आगस्टावनो बख'नांगौ बख'नोथ' आङो खस्थ' मस्थ' बर'नोसै र' मिनाखौबो नै फन लानानै
मोनारनांगौमोनथ' होमबाना आहा बिदि दाहारनिल